हेलौ
औ आब' मा खालामनानै दङ
मा खालामदों?
औ आब' एसे नेटवार्क प्रब्लेम जागासिनो औ दङ मोजाङैनो दङ दङ जिरायनायनो दङ खोनादों औ खोनादों खोनादों होनबा। मोजा आब' आब'आ दावबायनायनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो माने दावबायनाया मोजांना सुबुं जिउनि थाखाय?
दावबायनाय होनोब्लाथ' दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जों दावबायनो नांगौ मानो होनोब्ला दावबायनानै जों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो गोदान जायगा नुनो मोनो बे जायगायाव माबदि सोलिदों माबायदिखा माने जायगानि सोमोन्दै जों एरियानि सोमोन्दै मिथिनो मोनो आरो प्लास
नंगौ
फरायसाफोरनि थाखाय थ' आरो बुहुत मोजांनि बाथ्रा दावबायनाया
नंगौ
नोंथाङा मा सानो दा दावबायनायनि सोमोन्दै
आब' दावबायनायनि सोमोन्दै होनब्ला जोङो दावबायनानै सोलोंथाइ गियान मोथै खोथाफोरखौ बिदिनो खाबु मोनो बेबायादिनो औ नंगौ आब'आ बुं थिगखौनो बुंदों जे सोलोंथाइनि थाखाय फरायसाफोरनि था थाखाय मोजां होनना मानोना फरायसा फुरा टिम ओ टिम जानानै थांनानै मोनसे जागानि जायगानि आरो बेयाव दोननाय मिउजियाम बायदिफोरखौ मोनथेनो खाबु मोनो आरो जारिमिनारि खोथाफोर बेफोरखौ गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन हारिमुफोरखौ मिथिनो
उम नंगौ
थि दंङ दावबायनाया दावबायनाया माने जोङो आब' फरायनानै गियान लानायाव बे बेल' नङा जोङो दावबायनानै गियान मोननो बांसिन बेसेन दं होननानै बुङो आरो मानसि फोरा
नंगौ
बेबादिनो दावबायनायखौ नांगौ आरो जोंनि सुबुं जिउआव
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ दावबायनाया होनोब्ला जों माने जोंनि जिउनि मोनसे बाहागो हिसाबै जों हमनानै लानो हायो आरो नंगौना नङा
नंगौ सैथो बाथ्रा बेबायदि जोङो जेसेबां दावबायनो हायो
नंगौ
नंगौ जेसेबां दावबायनो हायो बेसेबां मोजां बे ओ गोजानद्राय नङाब्लाबो ओ गामिनि बा गावनि एरियानि साखाथियाव दावबायनानै गोसो फोर खौ मोजां खालामनो हायो गिलिर गोसो जानानै थायोब्ला गोसोआ एसेब्लाबो स्रां मोनो आरो
बुंनो थाङोब्ला माने फरायसा मोजां जायगायाव दावबायनो हानो नांगोन जेरै बायदिसिना बुहुद जायगा
नंगौ आब'
हेलौ
सोलोंथाइ मोनो आरो हेल' आब' एसे नेटवारक प्रब्लेम जागासिनो। हेल'